हेल' औ खोनादोंं
जाहोनानो जाबाय आंनिया द माबानि दानाय लुनायनि बागै सावरायजागोन ना आगैजों
सावराय जागोन
दानाय लुनाय होनबाथ' जोंनिया बर' माहारियाव गोबां दानानै दानाय लुनाय गाननायखौ जों गामियाव नुनो मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ
जेरै दा एम्फौ लाथा फिसिनानै एम्फौ लाथा फिनानै बिनि फिथोबखौ थोरनानै जेरै खुन्दुंखौ जों फिथोबखौ थोरनानै इन्दि खुन्दुं दान इन्दि जोमग्रा बा इन्दि सिखौ जों दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? बेबायदिनो बेबायदिनो आरो हाब हाथाय बाजारावबो जेरै बायदिसिना गाब गोनां खुन्दुंखौ लाबोनानै बाजारनिफ्राय लाबोनानै बा माइदिबा पलिस्टारनि माइदिबाथ' माइदि होनानै जोङो माइदि होखांनानै खाम खामदो बिदिनो फोरानखांनानै फोननानै जेनथेराव थोरनाय जायो। थोरनाय जानानै सोङो सोंनानै बेबायदिनो जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै अग्रं बा लां लांगा गामसा बाय बिदि गाननाय जानांगौ बेखौ दानानै जों बर' आइजोफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो। नंगौ ना?
औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो बे दानाय लुनाय गेजेरजोंनो जों बर' आइजोफोरा गोबां रां खामायो। जेरै गोयि गोरिब न' खरफोरा न'खराव गामसा बा दख'ना दानानै
औ।
फा-फानो फाननानै रांखो खामायो खामानिया बेब बायदियैनो न'खर खुं न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो। नोंगोना?
औ नंगौ।
बेबायदिनो बेनिबिब बेनि मादाव जों बर' मारो दख'ना जों बर'खौ सिनायथि होनोबाथ' दख'ना लांगा दख'नाखौ गाननानै जेरै आर'नाइ बेनि गेजेरजों बर' हा रि होनना सिनायथि होनो हायो होनबा नङा होनबा? गुबुन गुबुन हादरत थांनानै बेबायदिनो बेबायदिनो नोंसोनिथिं गामिफोराव माबायदि बे दानाय लुनायखौ नुनो मोनगासिनो दंना गैया? नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन जोंनि ओनसोलाव इन्दिदो इन्दि खुन्दुंजों दानायखौ उम बांद्राय नुनो मोना नाथाय गुबुन रोखोमनि खुन्दुंफोरजों दानाय जायो जेरै ए माथा मासराइस पलिस्टार बेफोरजों दायो आरो। बांसिन जोंनि ओनसोलाव ओर अग्रं दख'ना बेखौ बांसिन दानाय जायो गावबा गावनि न' न'आवनो। आरो खायफाया बायनानैबो गानो। माथानि दखना दानोब्ला माथाखोनि खुन्दुंखौ फास्टावनो माइदि होगोरना लानांगौ। बेयो ओंखाम संनाय जों।
उम।
बेनि उनाव बेखौ सानदुंआव फोराननानै लानांगौ। फोरानखांनानै ओ औ सानसे बा साननै बिदि फोरानो आरो। बिदि फोरानखांनानै उनाव मुस्रा साबाय साहा साखांनानै सोंनो लायो आरो सोंना सोंखांनानैसो बेखौ दानाय जायो। दानायनि सिगांबो सोंखांनानै नो खनग्रोयो आरो नो खनखांनानै बेनि उनाव दानाय जायो आरो गोसोबायदि आगरबो एरनो हायो आगर एरनो गोसोब्ला बा एराबाबो जेबो नङा
नंगौ
औ आरो मासट्रासनिबो फुथिया मास्रास बेफोरबायदि खुन्दुंबो दं बेफोर जोबोद दानाय जायो आरो
नंगौ नोंथांनियाव आरो मोनसेबाव सोंथि सों दं म सोंनो हागोन ना?
औ
नोंथांनि जोलाव उम जेरै गामियाव उइभिं जेरै द दागा दाग्रासालि बे बे दानायखौ दं नामा बेबायदि दानानै जेरै गुबुनाव दैथायहरनाय बेबायदिफोर दं नामा गामिफोराव?
औ बिदि जोंनि खाथि खाला ओनस ओनाव दोङो जोंनि गामिथाराव गैया खाथि खालाानि गामिन ओनस लाव दो आरो।
नोंथांमोननि गामियाव दासान्दै मा मा दाथ' गरम नंगौ नङा बिदिनो मा मा दख'नाखौ गान्नाय नुनो मोनगासिनो दं नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा जोंनि गामियाव ओ बांसिन अग्रं दख ख'नाखौ गान्नाय नुनो मोनो। ओ न'आवनो दानाय ओ आरो मास राइसनि आरो फुथिया बेफोरबायदिनि बांसिन गान्नाय नुनो मोनो आरो। आरो लांगा दख'नाफोरखौ अबावबा थांबोला बा माबा मोनसे फुजा बेफोरबायदि फोरबो जाबोला गानो आरो।
नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दिनो जायो नामा?
नंगौ जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो अग्रं दख'ना बा हौवासाफोरखौ गामसा बिदिने लानानै थांनाय हाथाय बाजाराव थांनाय बा आलासि जानो थांनायाव गान्ना थांनायखौ नुनो मोनगासिनो दं
औ
बेबायदिनो आरो दख लांगा दख'ना होनबाथ' जों बर' हारिया बे लांगा दख'नायावबो बा अग्रं दखनायावबो गोसो बायदि बायदिसिना आगर एरनायखौबो नुनो मोनो नङा होन बा जेरै लाव बेगर दिंखिया आगर फारौ मेगन गन बोग्रि बिबार बेबायदिनो बायदिसिना नङा होनबा? बेबायदिनो खन बायदिसिना गाब गोनां गोसोम गावनि गोसो मथे एरनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि एरनानै गाननाय नुनो मोना नोंथांङा एसे फोरमायना होगोनना?
औ जोंनि ओनसोलाव लांगा दख'नाखौथ' बिदि न' न'आव दानानै गाननाय जाया। नाथाय बायनानैसो गानो नालाय बिदि आगरफोरखौ नुनो मोनो आरो मोननायालाय।
उम नोंथांङा माबाफोर सोंथि सोंबावगोन नामा?
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव दख'नाखौथ' दख'ना बा लांगा बिदि दानाय अयभिं सेन्टारफोर दोङो नामा?
ओ बिदि खाथियाव गैनायाथ' गैया। दं दि खाथि जोंनि खाथिद्रायाव गैया दां एसे गोजानाव दं। बेबायदिनो बे भिंआव नुनो मोनगासिनो दं जोंबो जेरै जों बर' हारिनि हौवासाफोरा जेरै गानगासिनो थानाय गामसा नङा होनबा? अग्रं दखना बा फास्रा इन्दिनि फास्रा पलिस्टार जेन जा मा थानिबाबो दानायखौ नुनो मोनगासिनो दंङ आरो जोंङो
अ
जोंनि गुबुन मोनसे ओनसोल बा खाथि खालानि ओनसोलावबो बिबदि लभिं सेन्टार दंङ आरो बेफोरावनो दानायखौ नुनो मोनो आरो लांगा द दख'ना बिदि दानायफोरखौ आरो बेयाव दानायाव बाहायनाय मोननैसो आगजुफोर जेरै ओ साल खुन्था ओम जेन्थोर
औ। नुस्रा
सोरखि खुन्दुं सानायाव बाहायनाय फमफ्ला, बा मुस्रा, बिदि आरो दंबावो बायदि रोखोमनि
नंगौ‌।
आरो रासो दङ रो बुङो जायखौ रासोबो दं रासो बेखौ बाहायनाय जायो आरो माखु बिदि दङ आरो
बेबायदिनो दानाय लुनाय होनबाथ' जोंनिया गोदो गोदायथ' साल बा आखाइजों दानानैसो गाननायखौ नुनो मोनो। नङा होनबा दासान्दिथ' गोबां मेचिनजों दानायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दं नोङो बेनिखायनो जों बर' हारिनि दानाय लुनायफोराबो जौगाल जौगालांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ नङा नङा नंबा नोंथां बेबायदिनो दानाय लुनायजोंबो जों बर' हारिया सिनायथि जानाय दं जेरै गाननाय जोमनायखौ गुबुन हादराव थांबा बा गावनि सिनायथिखौ होनानै जेरै जोंनि बर' हारिनि लांगा दखना बा आर'नाइ बेबायदि गाननानै सिनायथि होनायखौ नुनो मोनगासिनो थारनोंगौना?
आरो दख'नाया गोबां रोखोमनि थायो। जेरै दख'ना थावसि बिदन दख'ना आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो दाना गोबां रोखोमनि ब्रेन्डनि दख'नााबो ओंखारो। जेरै लफाय, बि बार, एफ एन एफ, बेफोरबायदिनिबो ब्रेन्नि दख'ना दङ आरो। बिदि गोदान गोदान ओंखारबाय था थायो
उम।
औ।
नोंथांनि ओनसोलाव बे बे ओन्सोलाव ओ जिबायदि दानानै लुनानै रां आरजिनायखौ नोंथांनि ओनसोलाव दं नामा एसे फोरमायनो हागोन दानाय लुनाय गेजेरजों?
औ जोंनि ओनसोलावबो दानाय लुनायनि गेजेरजों खायफा आइजोफोरा रां आरजियो। जायफोरनि नखराव बांद्राय जानो गैया बेफोरो बिदि दख'ना जि गामसा बिदि दानानै रां आरजियो आरो बेखौ फाननानै। लांदां
जोंनिया दा समाबो जाना फैबाय न।
औ औ दे बिदिब्ला।
लांदां लांदां